खुलुमबाय नोंथां
नोंथांखौबो
ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
ओंथांनोबो जासि हरग्रोनाय जाबाय
नोंथाङा आं नोंनो सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन
औ दे नोंथां सावरायलांबानो जाबाय
उम आङो नोंथांनि सिगाङाव मागो एबा दमासिनि सोमोन्दै आं सावरायगोन बे मागो एबा दमासिया जोङो आबाद मावखांनानै एबा जिरायनाय समाव जोङो बेखौहायो फालिनाय जायो बे मा ए बा दमासियाव जोङो गोबां रोखोमनि फिथा लारु सिथाव एन्थाब जों बेफोरखौ सावनानै जानाय जायो। जायनि थाखाय जोङो बेवहायो गोदोनि दिनावहाय बांसिनै खुंनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहायो समनि समनि आंखाल एबा बिगियानारि जौगानाय मुगायावहायो ओ समखौ थो थोयैनि थाखाय जोङो सानसे एबा साननैल' जोङो खुंनायखौ नुनो मोनसै बेवहायो जोङो आबादा जेब्ला माइ गायखाङो माइ गायखांनायनि उनाव जोङो आबादा मोनहां-मोनहां जायो माइआ माइ आबादा मोनहां-मोनहां जायो बेवहाय दैज्लाङाव दैलांसे खस्थ' खालामनायनि उनाव जोङो जेब्ला माइखौ थिखोनानै लाखांजोबो। बे थिखोननानै लाखांनाय समावनो जोङो बेयावहायो ओ जोङो मागो एबा दमासिया फैयो आरो बेखौ जोङो मोनसे फोरबो होननानै जोङो हमनानै लानो हायो। बेयाव जोङो मोनसे बर'फोरनि गाहाय फोरबोखौनो बुंनो हा बुंनो नांगोन। ओ बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोङो आबादखौ थिखोखांनायनि उनाव जोङो-जोङो माइब्रा-माइब्रा माइ गायो बे माइब्रा माइ खौ जोङो बे फोरबोनि थाखायनो जोङो गायनाय जायो। एबा गायनानै लायो जुदि न'आव गायाखैबा जोङो बेखौहायो बाजारफ्राव एबा हाथाइफ्रावबो जोङो बायनानै ओ लानो हायो बेयावहाय जोङो गिबियावनो माइब्राखौ जोङो ओ बेयाव बे दिनखालि जोङो जेब्ला ओ मागो दमासिनि दिन जेब्ला जोङो फुङाव सिखारनानै बेवहाय जोङो बाख्रिखौ सोरगिदिङै हांखरसेजोंनो आखाइजों लिरलायनाय जायो बाख्रिनि सोरगिदिं आरो बेवहाय माखासे नेमफोर दङ बे नेमफोरखौ जोङो मा फालिनानै बेवहाय जोङो दावदै दोननायबो जायो बेनि अनगायै जोङो बेवहाय ओ माखासे बिखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ ओ बावहायो जोङो फिथा, लारु एबा एन्थाबफोरखौ सावनानै जोङो गु जायो एबा घरे घरे न' थांनानै जोङो बेवहाय जाहैनाय जायो। हेलौ बे मा होनो माबो दमासिया जाहैबाय जोङो माने मोनसे बर'नि दोरोङारि मोनसे ए फोरबो होन्नानै जों मिथिखायो आरोना जे जोङो मागो जों मा मा खालामनाय जायो जों बेखौथ' मिथिखायो जोंङो जेनेबा जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां नालाय जे जोंङो बोथोरारि ओ बोथोरारि आबाद मावनानै मोननाय जे मा होनो फिथाइफोरखौ एबा मा होनो माइ माइ एबा माइरंफोरखौ जोंङो। बे मागो-दमासियाव जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ आरो जोङो बेयाव जोङो बुंनो हागोन जेनेबा जों माइब्रा फोर देनानै एबा ओ मा होनो माथा बे मा होनो माइरं बिनो माइरं बे माथाफोरखौ जों देनानै जोङो सिथाव, लारु, फिथा बेफोरखौ जोङो जायो आरोना जायजों जाय जोङो बे दमासियाव जों जानाय जायो आरो जोङो ओमफ्राय बेलागुरफोर सावो आरोना बे बेलागुरा जाहैबाय जोंङो माइहुंजों हंनाय जायो बे माइ जिगाबजों हुंनाय जायो आरो ना बे माइ जिगाबजों गिदिर-गिदिर हुंनानै जोंङो मा खालामनाय जायो फुङाव थांनानै जोंङो थिनथाफ्राव एबा सारिथाफ्राव जों थांनानै मा जायो बेयाव सावहै सावहैनाय जायो आरोना जोंङो बेयाव सावोब्ला जोंहा बोराय बेन्थ' एबा एसे सेंग्रा सिख्ला उन्दै गिदिर थांनानै बेयाव सावख' फुखांनानै फैयो फैनानै मा खालामनाय जायो बे ओम बे फिथा लारु सबायाइखौ सावनानै जा जायों आरोना गिबियाव जोंङो मा होनो सावखांनायनि उनाव जोंङो जायो। -फ्राय एबा फुजा हो-होनोसै एबा इसोरनि सिगाङाव बावग्रोसै बिनि उनाव मा जायो? ओ, जे जोंनि माखासे, ओ ओमजाथि खुरमाफोर थैनानै थांखांनाय बैफोरनि नाम लानानै जोंहा बावनायबो जायो आरोना बेयाव गिबि बे मा होनो दमासियाव जों सावजेनन्नाय फिथा लारुफोरखौ जोंङो सावनाय जायो आरोना नोंथां, मा होनो बावनाय जायो आरोना नोंथां। आरो ओ ओम बिदिनो जोंङो बेफोरबायदिजों जोंङो गोबां मा होनो? ओ खाथि सोमोन्दो थायो होननानै जों फोरमायो।
-फोरमायो एबा मिथिनो मोनो। जोंङो बे मागो दमासिफोरखौथ' दानि जुगाव बारा जानायखौ जों नुनो मोनला आरो लासै-लासै गोमाबाय होननानै आं सानगोन आरोना बेफोरखौ जोंङो फोथांनानै लाखिनाया जोंनिनो बिबान होननानै सानो आं बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दानिफ्रायनो बेखौ जोंङो, लासै-लासै बावोब्ला इयुन सोलिया बै मागोआ मा बुस्थु, दमासिया मा बुस्थु, एबा बैसागुआ मा बुस्थु बेफोरनि सोमोन्दै बांद्राय माहोनो गियान थाहैनाय नङा। नङा आरोना, बिसोरो बावनो हमगोन लासै-लासैनो बेफोरो जोंनि मोनसे बर' माहारिनि एबा बर' स समाजनि मोनसे मा होनो फोरबो बेफोरखौ जोंङो बावनो नाङा आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोंङो बे बेफोरखौ फोसाबनाया जोंनिनो आखाइ होननानै आंङो, ओम बुंनो हायो। ओम नोंथाङा आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथाङा मानि बाफोर आयदानि सायाव गियान दंब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथां, नोंथांनि फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं फोरमायनो नागिरनाय बाथ्राफोरा जाहैबाय मा? आ खुगा थुनलाइखौ आं बुंनो सानदों। खुगा थुनलाइ बर'नि खुगा थुनलाइखौ बुंनो सानदों आंङो खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोनथिखायो खि खुगा-खुगा सोलिबोनाय। जाय जिनिसा जो़ङो, लेनानै दोनजायाखैब्ला अबावबा मोनसे ओ खाथा बा अबेबा मोनसे मबाइल बा मायावबा रेकर्ड खालामनानै दोनबायनाय बेफोरबायदि ओम, थाया जोंना, खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला ओ खुगा-खुगा सोलिबोनाय बे खुगा थुनलाइया माबनिफ्राय जोनोम जादों होनब्ला जोङो बेखौ जाय सुबुं समाजा ओ गावनो समाज दानानै जिउ खुंनो रोंबोदों बेबायदि रायज्लायनो रोंबोदों बेनिफ्रायनो जोङो खुगा थुनलाइखौ जोङो, ओ जोनोम जाबोदों होननानै बुंनो हायो। बे खुगा थुनलाइया जोनोम जाबोनायनिफ्रायनो मा जादों? ओ मानसिफोरा गाव-गावनि बे सानना- हनाय बा माखासे मावनाय-दांनायफ्राव जानाय-लोंनाय जेखि जाया मानो गावसोरनि थासारिफोराव, ओ जे दुखु-दाहा फैया मानोबा माखासे रंजानाय बाथ्रा बा सोरखौबा, साननाय सोरखौबा, माबा फोरमायनो साननाय बेफोर बाथ्राफोरा बै थुननायनि गेजेरजों ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों आरो। बेनिफ्रायनो जोंङो थुनलाइफोरा जोनोम जाबोनाय जादों बे खुगा थुनलाइफोरखौ जोंङो ओ मोननो हायोखि मोननै रोखोमाव ओ खुगा मेथाइ बो मोननो हायो जोङो, ओमफ्राय खुगा रावबो होननानै मोननो हायो जोङो। दा बे खुगा मेथाइआनो जाहैबाय मा जोङो ओ सुबुंफोरा देंखो होनानै बोग्रा आरो बे खुगा मेथाइखौ जोङो देंखो होनानै बोयो। खुगा मेथाइफोरा मा मानसि फोरा गाव-गावनि गोसोनि साननायफोरखौ बा अबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला, बा माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बा सोरखौबा नुयोब्ला सोरखौबा सोरनिबा फेसनफोरखौ सोरखौबा सोरनिबा हाबा हुखा बा सोर खामानि मावनाय दांनाय बे बेफोराव जेसेबांखि साननाय हनाय फैयाफोर मानोे बेखौ गावनि गोसोनि साननायजों जेखौ नुदों बेखौ देंखो बोनानै बेखौ खेलायनाय रावै बा माबा मोनसे बुंनाय रावै सोंखारिनाय रावैहाय मेथाइ खनो देंखोबोयो बेफोरबायदिनो जाहैबाय मा खुगा मेथाइ जेराव जोङो खुगा मेथाइफोरखौ मोननो हायो गोबां रोखोमै जोहोलाव गोदोनि समावहाय जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङमोन बेफोर बे जेब्ला दावहायाव थांनो नागिरो बेफोरनि बागैहाय हिन्जाव माहारिफोरा दावायाव थांनो नागिरनायफोरखौ आर'नाइ फालि गान होननानै बुङोमोन जोहोलावफोरखौ मेथाइ खनोमोन जोहोलावफोरखौ दावहायाव जेब्लाबो देरहासार जानानै फैनो हानायनि थाखाय बिसोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिसोरो गान खननानै बिसोरखौ थुलुंगा हरोमोन आरो ओ बासिराम जोहोलाव दैमालु जोहोलाव बेफोरनि बागै नाम खारि खारि लानानै बिसोरखौ फरायहरोमोन आरो बिनिफ्राय मेरला दङ गोबांनो हाबायाव खनग्रा मेथाइ खुगा मेथाइ बेफोरो दङ जोंहा जाय बैराथिफोरखौ एदावनाय बा माबानायफोराव खनग्रा बा सोरबा बारलांफाफोरा बारलांफा मोना गावसोर गावसोरखौ थांखि जानानै फोरमायनाय खुगा मेथाइ दङ आरो बैसो बैसागु मेथाइआो जोंहा खुगा मेथाइनिफ्राय जोनोम मोननाय बा खुगा मेथाइयानो बैसागु मेथाइ बेफोरखौ बुंनो हायो बैसागु मेथाइयानो खुगा मेथाइसोखा होननानै बुंनो हायो दानि दिनावहसो जोङो केेब रेकर्ड खालामनाय बा गान बाजोना दामनानै खननाय बेफोरखौ नु नुनो मोनो ना नाथाय गोदोनि दिनावहाय मामोन खुगाेथाइया जाहैबाय मा ओ बैसागु समा जेब्ला फैयो अब्ला बेवहाय सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरजों गावसोर गोसोथोलायनायनि खुगा मेथाइ खनोमोन बा सोरखौबा एदावनानै ज जंखायलायनाय खुब बा मेथाइ खनोमोन बोराय बुरैफोराबो बेबायदिनो गावसोरजों गावसोर एदावलायनानै खनोमोन उन्दैफोराबो बेबायदिनो आरो बेनि अनगायैबो आ आ ना लायनो थांब्ला बा मैगं खानो थांब्ला बे स समावहाय ओ सिख्लाफोरा ज' ज'नो गावसोरनि मोजां मोननाय सेंग्राफोरखौ गोसखांनानै बा हाग्रा बारि बारि माबायदि सोमखोर समायना नुथाय नुदों बेफोरखौ गोसोखांनानै खुगा मेथाइ खनोमोन आ बिनि अनगायैबो लावखारफोरा जेब्ला मोसौ दुमो बे समावहाय रिन्दाव रिन्सि गाव हारसिङै मोसौ खुमबाय थायोब्ला बिफां सायायाव थानानै बा सिफुं गंसे लानानै बेखौ सिफुंखौ सुनानै गावनि गोसोजों मा सानहाबदों मा जादों बेफोरखौ फोरमायनायनि मेथाइ खनोमोन बेफोरनो खुगा मेथाइनि महर मोनबोनाय जादों खुगा खुगा बारस्लायबोनानै आरो बेनि अनगाय आनगायैबो गोबां खुगा मेथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनबोबावो जायखौ जोङो देंखो होनानै गोदो मिलौदो होनो खनबाय जादों आ बिनि अनगायैबो जोङो खुगा राव मोननो हायो खुगा रावाव ज जों मोननो हायो आ माखासे बाथ्रा फान्दायफोर बाथ्रा सोदोबफोर आ बेफोरखौ मोननो हायो जोङो सल' सल'मा बेफोरखौ मोननो हायो दा खुगा रावानो जाहैबाय मा बेबो मोनसे खुगा थुनलाइनि बाहागो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मा मोनबोदों बेयो जाहैबाय मा देंखो होनानै बोजाया जायफोरा मा आ सल' सल'मा बेफोरो सल' सल'माफोरा देंखो होननानै जाया बे सल' सल'माफोराबो जाहैबाय मा आ गोदोनि जा थाइफोरखौ लानानै बा सोर आ सोरबा सोरखौबा बुंनाय बेफोर लानानै मोनसे सल' नुथाइफोरखौ गोदो आ जेब्ला गोजां बोथोर समाव अर सायनाय जायोमोन अब्ला बे समाव फिसौफोरनो बे बोराइ बेन्थफोरा फोरमायनानै होयोमोन बा खोन्थानानै होयोमोन सल'फोरखौ ओ बेफोरखौनो जोङो खोनास खोनासं आ बर' गथ'फोरा देरबोदों गोदोनि समाव मबाइल सबाइल जेबो गैयामोन भिडिअ थिडिअ नायनो मोनामोन बे सल'फोरखौ खोनासङोमोनब्ला नंगौ बायदि मोननानै बा ओ नुनाय बायदि मोननानै लायोमोन बिनि अनगायैबो जोङो थुनफावथिना बेफोरखौबो मोननो हादों फुनफावथिना आरो सोरनिखौबा खोन्थानाय जारिमिन बेफोरबायदिखौ जोङो मोनबोनो हायो बेनि अनगायैबो आ बाथ्रा खान्दाय बाथ्रा खोन्दोबफोरबो मोनबोदों जोङो बाथ्रा आ बाथ्रा भाव बाथ्रा भावफोरखौ जोङो बा माखासे खामानिफोराव बा जायखिजाया आ मोनसे आ खामानिफोरखौ गुवारै फोरमायनो गुवारै आ बेखौ फोरमायनो थाखाय खोन्थानाय जायो मोनसे आ मोनसे सोदोबजोंनो फंसे सोदोबजोंनो गुवारै फोरमायनाय बाथ्राखौ जोङो बुङो बा बे फोरमायनाय बाथ्रानि मोनसे बाथ्रानि सायावनो गोबां गोथौ ओंथिया हाबनानै दं बिनि बागै बुंनाय जायो जेनेबा बाथ्रा बावफोरखौ अनला खारियाव आगानथायो आदा नांग्रां बाजै सिख्रां ओम जेनेबा आ सै सैमा सोंनाया हरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेफोरो जाहैबाय मा बर' समाजाव जानाय माखासे जाथायफोरखौ नोजोर होनानै खालामनाय आरो जेनेबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम ना आथिं होनाय हास्रावहाया हाब्रु जाया बे फोरखौ बुंनाय जायो जेनेबा ई अनला खारियाव आगान थायो बेफोरो गरायनो अब्ला सिं बायो गोबां दंबावो ओ बिनि अनगायैबो गोबां जोङो बाथ्रा भावफोरखौ नुनो मोनबावनाय जायो आरो आरो